मोनाबिलिनि मोजां हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
साबायखर नोंथां ओ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दङ ना
औ दङ नोंथां
औ नोंथाङा जुदि ओ फ्रि दङब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानबाय
औ नोंथां सावरायजागोन
ओ जोंनि जि बर' हारिनि जि जानाय लोंनाय बर' फोरनि जि जानाय लोंनाय बे जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोनो आं नोंथांखौ ओ कल खालामनाय जाबाय
औ नोंथां
उम नोंथां नोंथाङा आंनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो हागोन ना जे जोंनि जि बर'नि जानाय आदार गुबै बर'आ मा माखौ जायो
औ औ
ना बेदरनिफ्राय लानानै ओ जानाय लोंनाय जेरैहा ओ जोङो मा मा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय जि जानाय आदार आरो निसा जाति बुस्थु बेफोरखौ गासैखौबो नोंथाङा आंनो फोरमायलाय
बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय अनला सबाय ओंख्रि नाफाम बे बेफोरबायदि गोबां जानाय लोंनाय दं आरो जानाय दं आरो ओंख्रि बे बेफोरनो बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबायखानाय आबै आबौनि समनिफ्राय बा गोदोनिफ्राय नो सोलिबोनाय अनला बे अनला ख बर' फ्रा माइरंखौ सोमनानै दोन। देयो दोननानै बेखौ गुन्दै खालामनानै देनानै लायो। बेनिफ्राय बेखौ ओंख्रि सङो आरो ओंख्रिखौ गिबियावनो अनलाजों जा बेदर बा ना संगोन बे खौ गिबियावनो थावजों एवग्रोना लाबाय लानायनि उनाव बेयाव दै होनानै मै बे दै ओंख्रिया गोदौब्ला बा दैया गोदोब्ला बेयाव बे अन गुन्दैखौ होनानै अनलाखौ संनाय जायो आरो।
औ
औ बेनिफ्राय अनलाजोंथ' गोबां गुबुन गुबुन मुवा जेरै अनलाजों दाउ अनलाजों ना अनलाजों अनला फाख्रि बेफोरबायदिनो गोबां जानाय जायो आरो बर'फोराना
थारैनो नोंथां
औ बेनिफ्राय सबाय सबाइ ओंख्रिखौबो बर'फ्रा गोबां रोखोमै जायो बा सबाय ओंख्रि बियाबो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'नि मोनसे जामुं बे बेबो बेखौबो बर' सबायखौ सोमनानैबा सोमनानै दोनग्रोयो गिबियावनो बा जोमालासिनोबो जाजोब जायो बेखौबो गिबियावनो रुग्रोनानै लानाय जायो बेनिफ्राय बेयाव बेजों जानो गोनां मुवा जेरै ना बेदर बेफोरबायदिनो गोबां मुवाखौ होफानानै बे सबाय ओंख्रिखौबो जायो लोगोसे बे सबबाय ओंख्रि संनायाव जोंना थार खारै खारै होदेरो खारैखौ बर'फ्रा थालिर बा सबाइ साखलि बेसर साख्लि बेफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो खारैखौ बर'फ्रा थालिरखौ थालिर फस्लाखौ जिरनानै बेखौ फोराननानै सावो सावो आरो बेखौनो हांगार बानायनानै बेखौनो हांगारखौ दैजों सरनाय सरनानै बेखौनो खारै बानायनो बेनिफ्राय बर'फोरनि मोनसे जाम' बेबो गोदोनिफ्रायनो स सोलिबोनाय आबौ आबैनि समनिफ्रायनो बेनो जाबाय नारजि बेबो औ बेखौबो बर'फ्रा नारजिखौबो गोबां जायो आरो बेबो मोनसे बर'फोरनि जाम'
औ
बेखौबो नारजि बिफां बेखौ गिबियावनो फोयो बा बेगरनिफ्राय बेखौ बानायनाय जायो बेखौ फोनानै बेखौ देरबोला बेनि बिलाइखौ खानानै फोराननाय ज निफ्राय बेखौ नारजि बानायनाय जायो आरो फोराननानै
नांगौ नोंथां दा उम बिदियैनो जोंनि जि बर'नि जानाय आदारफोर ओ नोंथाङा जिबायदि फोरमायदो ओ खोब मोजां मोनसे बे बर'नि जानायनि सायाव नोंथाङा बेरखांहोदों
औ औ
थिग आरो बर'नि जे जानाय आदार दा बेवहाय ओ बर'फ्रा साम' साम'खौ जायो जों जेराव दैयाव मोननाय जायो बे साम'खौ नङा होमबा? ओ दैयावहाय औ साम'खौ दैयावहाय जोङो मोननो थाङो। जाय साम'आ ओ गोबां सादनि साम' दङ एसे गुसुं थुमफ्र्रा थुमफ्रा बिदि बाहाय दङ आरो एसे लावज्रिद लावज्रिद ओ खिथु'वा साम'नि खिथुआ एसे गोलाव ओ बिदिहाय दङ आरो साम'लेदाय एसे साम'आ एसे थुमफुर आरो बेयो गिदिर। बेखौ जोङो सामुलादाय बुंनाय जायो नङा होमबा?
औ नोंथां साम'आ मोनथाम रोखोमनि थायो आरो
औ दा बेनि अनगायैबो दैयाव थानाय जोङो माखासे जिनिसखौ ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोजेनदोंमोन। जेरैहाय खांख्राइ गांजेमा दा बे खांख्राया आथिखालाव जोङो मोनथिनायाव ओ बर'फोर जानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ हारि हारिसा बिथांमोनाबो जानो लाबाय आरो बेनि जि गुन खांख्राइनि जि गुन बे खांख्राइनि गुनखौ ओ गुबुन गुबुनफ्रा दासो मोनथिदों। जायखौ बर' फोरा गोबां ओ गोलाव समनिफ्रायनो बेखौ बाहायबोदों आरो बेयो मोनसे ओे मुलि बेरामनि मुलि होबथानाय बेरामनि होबथानाय जि मुलि बे रोखोमै बियो बाहाय जाबाय गियानजों ओ बेयो मोनसे प्रुभ जादों। जायखौ ओ केन्सार केन्सार बेरामनि बेयो ओ खांख्राया केन्सार बेमार होब होबथानायाव खामानि होयो होननानै बियो प्रुभ जादों। दा बेखायनो बे खांख्राय खांख्राइखौ ओ बर'फोरा बाहायजेनबोदोंमोन दा गुबुना जानो नागिरामोन मुगैयोमोन नाथाय दिनै बे खांख्राइखौनो गुबुनफ्राबो जानो लादों
औ
मोनसे मोजां बेखांख्राया आरो बेनि अनगायै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनाय जि हुदा बे दङ एम्फौ लाथा नङा होमबा बै एम्फौ ला खोथाखौ फिसिनानै बे एम्फौनिफ्राय बे एम्फौनि जि एम्फौ बेखौ जाय जि फिथोब मोननाय जायो दा बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बरननानै मुगानि खुन्दुं बानायनाय जायो इन्दि खुन्दुं बानायनाय जायो बे इन्दि खुन्दुंजों इन्दि सि दानानै गोबां बेसेनाव बेखौ जोङो फालांगियारि महराव लांनो हायो आरो बेखौ जोङो फाननानै गोबां रां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोङो बे इन्दि खुन्दुंजोंनो गोबां रोखोमनि फास्रा गोबां रोखोमनि जोङो जि जोम आर'नाइ बेखौ दानानै जों गोबां रोखोमाव मुलाम्फा मोननो हायो आरो बै एम्फौखौ जोङो गिबियाव बिदैनिफ्राय बेखौ जोङो सिख्रि महराव लाबोनाय जायो बिदि सि ख्रि सिख्रि जानानै बियो बिदै दैयो आरो बै बिदैनिफ्राय बियो फिसा फिसा फिसा फिसा ओ एम्फौ महराव बियो जोनोम जायो
औ नोंथां
जोनोम जानायनि उनाव एम्फौ फिसा फिसाखौ इन्दि बिलाइ गानै बिनो जानायनि सुबिदानि थाखाय ओ होनाय जायो ओ फिसा फिसा फिसा बै समाव इन्दि इन्दि दंफांनि जि इन्दि बिफांनि जि बिलाइ गोरलै बेखौ जायो आरो बे इन्दि बिफांनि बिलाइ गोरलै जानायनि उनाव एसे देरोब्ला बेखौ एसे इन्दि बिफांनि बिलाइ गोराखौबो होनाय जायो बिदियायनो बे इन्दि बिलाइजों बेखौ फिर फिसिनाय जायो बेनि अनगायै थारुन होननाय बिफां दङ बे थारुन बिफांनिफ्रायबो ओ बे थारुन बिलाइखौ होनानै बे एम्फौखौ फिसिनाय जायो ओ दिनै नोंथांजों सावरायना आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि जि सावरायनायनि सम ओ बेबो जोंहा जोनानै फैबाय दा बेखायनो आङो नोंथांजों जि आयदाखौ लाना सावरायबाय नोंथांनिफ्राय मोनथिना मोनना आं जोबोद गोजोन गोजोननाय मोनबाय ओ बेखायनो जोङो नैबे समाव ओ जोंनि जे सावरायनाय आयदा बेखौ फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ फोजोबगोन फोजोबनोसै नोंथां
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय
दे